हेलौ
औ नोंथां
नोंथाङा ओ आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों मोन नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दङ नोंथां रायलायसागोन
अ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दावबायनायनि राहाया माबायदियै?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दावबायनायनि राहाया ओरैबायदि जोंनि ओनसोलनि खाथि खालाफोराव दावबायोब्ला जोङो साइकेल बाहायनाय जायो आरो साइकेल बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गोजानाव दावबायनो थाखायथ' गारिनि गोनांथि जायो दाथ' समा बयनिबो थाखाय आंखाल जाबाय नालाय दाना गारि मथरबो ओंखारबाय आगोलोथ' आबै आबौमोननि दिनाव थाबायनानैनो दावबायनाय जायो होननानै जों मिथिनो मोनोमोन नाथाय दा जोंनि जोंनि समाव जोंनि जुगाव आरो जों दा नुनो मोननाय बायदिब्ला खाथि खालायाव जोङो साइकेलखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो गोजानाव थांनो थाखाय गोजानाव दावबायनो थाखाय जोङो गारि मटर सों दावबायनायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनदों उम खम समनि गेजेरावनो जोङो जाहाथे उ थांनानै मोनहैयो बेनि थाखाय जोङो गारिखौ बाहायनाय जायो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै मानि हेफाजाब लानानै दावबायनाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ एसे खाथ थि जायगायाव जोंङो दावबायनोबोला दाना गोदान गारि ओंखारनाय जेरै बेटारि गारि बेफोरजों बा साइकेलजों दावबायनाय जायो आरो आयथिंजोंबो खायसे सुबुंखौ आयथिंजोंबो दावबायनाय नुनो मोनदों आरो जोंङो गोजान जायगायाव थांनोब्ला गारिखौ गारि गुबुन गारि जेरै बास गारि बेफोर बायसाखौ बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों गोदोसो खोनादोंमोन जे जोंङो आबै आबौमोना आयथिंजों दावबायोमोन होननानै दा थेवबो एसे खम जाबाय आरो साइकेलजोंबो गोबां गोजान जायगायावनो दावबायोमोननो नाथाय दाना खम जाबाय। दाना गोदान मुगा सोलि दों नालाय बेनिखायनो बयहाबो समाबो एसे खम जायो बयहाबो बेनिखायनो गारिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां
नोंथांमोननि जा ओ गोदोनि बाइसा साइकेलजों सुबुंफोरा दावबायोना दावबायला गोजान जायगायाव
ओ दावबायो नोंथां नाथ थाय दानाथ' समनि आंखाल नंङा होनबा ओ गाससिनोबो समनि आंखाल थाब उम मानो होनब्ला समखौ। बासायनो थाखाय ओ गोबां मानसियानो दाना साइकेलजों दावबायनाया एसे खम जाबाय मानो होनब्ला‌। दाना गारि मथर ओंखारबाय नालाय दाना गासिखौबो एसे गोबां माने गोबांखौनो गारि मथरजोंसो दावबायनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो ओरैजा खाथि खालाफोरावबालाय साइके फेलें दावबायो। नाथाय गोजानद्रायाव। साइकेलजों गोबांङा दावबायनो थांङा ओरैनो साफा सानैखौ नुनो मोनो जायफोरा ओ रांनि आंखाल बिसोरा माने। थाव सोनो थाखाय गारियाव थाव सोनो थाखाय ओ रांनि आंखाल जायो ओ बिसोरा माने साइकेलजोंनो दावबायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै।
औ नोंथां जोंनावबो बेफोरबायायसायानो गोदोसो आबै आबौमोननि दिनाव बेफोर बायसा दावबायनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय दाना बयहाबो। ओ समनि आंखालालाय बेनिखायनो गारिखौ बाहायो नाथाय साइकेलखौबो खायसे सुबुंङा बाहायो। खाथि जायगायाव दावबायनो थाखाय। आरो खायसेया रांनि आंखालनि थाखायबो बे। गारि मथरखौ बायनो हायाबा बाहायनो हायैनि थाखाय। बाहायनाय जायो ओ। साइकेलखौ बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो। खायसेया गोदोनि आ हुदाबाय। इयैनो थाबायनानैबो थांनाय सरसा दंङ। आरो। औ गारिजोंबो थांङो खायसेया।
औ नोंथां
नोंसांमोननि ओनसोलाव ओ दावबायनो हानाय जायगा दंना गैया?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दावबायहायैनो हानाय ओइ दोङो ओब हाजो ओनसोल दङ' ओ आरो दङ' ओरैनो एसे एनै फिसा फेनला मा होनो जिरायसालि थानाय जेरै बुङो पार्कफोर दङ'। ओरैनो मानसिफोरा खायसे खायसेया समखौ बारहोनो थाखाय सम सम बेरायनो थाङो ओरैनो बेलासि समफोराव खाथि खालाफोराव थानाय बेफोर जायगायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव दङ'ना?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायसाया एसे खम नाथाय खायसे ओ जायगा दङ' बेवहाय नोङो दावबायनायनि लोगोसेजोंनो नोङो गावनि आदब खायदा बा गावनि हुदा बा गावनि नों गावनिस सोलोंथाइ बायदिसि नाखौबो जौगाहोनो हायो ओ आरो गावनि गोसोआव ओ उसुखुथु मोनबाय थानायखौबो स्रां खालामनो थाखाय बेफोरबायसा खायसे जायगा दङ' जेरै दैमा आरो बे जोंनाव‌ हाजो हालाबो हाजो ओरै नुनो मोननाय थाङो बेफोरनि गेजेरजोंनो जो सुबुङा गावनि ओ गावनि सोलोंथाइ बा गावनि साननाय हनायखौ फोरमायस सारनोबो हायो गोसो बायदियै बा आरो गुबुन गुबुन जेरै सावगारिफोरखौ नुनानै‌ सोलोंथाइबो मोननो हायो गावनि साननायखौ जौगाहोनोबो हायो।
औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि बायदि ज' ज' ओ लोगो लालायनानै दावबायनाय ओ दावबायनाय हुदाफोरा दासिमबो दङ'ना गैला नोंथां?
औ नोंथां जोंनि जा बिदि हुदाया दासिमबो दङ ओ बेखौ जोङो गोजान जायगायाव थांनो थाखाय गारिजों दावबायो आरो खाथिफोरावबो जोङो एसे गारि फिसाजोंबाबो दावबायनानै थाङो गोदोबो खोनानो मोनदोंमोन बेफोरबायसा दावबायोमोन होननानै। नाथाय गोदो आथिंजोंनो दावबायोमोन होननानै खोनानो मोनदोंमोन। दाना ओ बयबो समनि आंखाल जाबाय नालाय बेनिखायनो बयबो गारिजों दावबायो आरो बेनि मोनसे सुबिदे गारिजों दावबायनायनि मोनसे सुबिदायानो जाबाय जोङो गोजानसिन जायगायाव दावबायनानै गावनि सोलोंथाइ बा साननाय हनाय नुनायजों लोगोसे गावनि साननायफोरखौ जौगाहोनो हायो आरो एसे गोसोनि साननायफोराबो ओ स्रां जायो। आरो एसे लोगोजों दावबायनो थाङोब्ला एसे गोसोआव जा दुखुफोर दंमोन बेफोरबो जोङो बुंफोरनानै दुखुफोर दाहाफोरखौ फोजोबनो हायो। नोंथांमोननिजालाय बेफोरबायसा दावबायनाया दंना गैला?
औ नोंथां दङ' जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ आगोलो आबैमोननि आबै आबौमोननि दिनाव गोबां सुबुङानो ज' ज' लोगो लालायनानै ओ माने न'खरनि बा लोगो गो गामिनि ओ गासैबो लोगो लालायनानै ज' ज' बेरायोमोन आबै आबो मोननि दिनावथ' गारि मथरनि एसे आंखालमोन नालाय आबै आबो मोननि दिनाव माने ओ आथिंजोंनो दावबायनाय जायोमोन आरो नोंथां। बेखौ जों खोनानो मोनदों नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोनो जि ओ खाथि खालायाव थांबोला जोङो ज' ज' थांबोलाबो जोङो दाना बेटारि गारि ओंखारबाय बेटारि गारिजों जों थांनायखौ नुनो मोनो आरो साइकेलजोंबो थाङो थाङो जाय फैसानि आंखाल बा बिसा फैसाखौ बासायना लाखिनो बिसोरो माने साइकेलजोंनो थाङो बेटारि गारिजोंबो थाङो नाथाय गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय ओ गारिजोंनो ज' ज' थांनायखौ दासिमबो नुनो मोनो। नाथाय ज' ज' थांनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव दाबो दोङो जोबनानै थाङाखै नोंथां।
अ नोंथां होनब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय।
औ दे नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोनबाय।